हेलौ।
नोंथाङा आंनि रावखौ मोजाङै खोनादोंना?
अ खोनाबाय दे नोंथां ओं।
अ नोंथाङा ओरैनो दोङोबा जोङो होमबा मोनसे आयदाानियाव
औ औ सावरायजागोन दे ओं।
आबहावा गुबुले जानायनि सायाव
औ जागोन दे नोंथां। ओं खोनादों।
जोंनिया आबहावाया आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनखौ जोङो सुबुं
मोजांखोनो खोनायाखै नोंथांनिखौ माबा एसे थाथ' थुथ' जादों। नेटवार्क इसु जादों।
बांनायनि खोनादों दा खोनादों ना? आं नोंनिखौ मोजाङै खोनादं। आंनिखो खोनादों ना? दा खोनादोना खोनायाखै?
दाबो एसे इदिनो थाथ' थुथ' नोंथां।
हेलौ। हेल'
हेल'
औ औ जा खोनादों दे बुंनो हासिगोन दे।
ओं खोनादों दे नोंथां दायो बुंनो हासिगोन दे बुं। हेलौ
हेलौ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
अ माने जोङो आबहावा गुबुंले जानायनि ओ गुबुंले जानायनि सायाव एसे सावरायनि।
ओं ओं खोनादों आं।
दा आबहावाया बोरै गुबुंले जायो होनोबा गिबियावनो जोंनिया सुबुं अनजिमा बांनाया मोनसे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोन बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो आबहावाया गुबुंले जानो हमदों दा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं जिहेतु जोंनिया सुबुं अनजिमायाफोरा बांबोबाय। सुबुं अनजिमा बांनानै सुबुंफोरा दानि जुगाव ओ दानि मुगायाव सुबुंफोरा गावसोरनि ओ थाग्रा खुलि बानायनो थाखाय बेफोरबाय बानायनो थाखाय गोबां मिथिंगानि बिफां लाइफांखौ जोंनिया दानबोगासिनो।
जायफोरनि जाहोनाव बिफां लाइफांखौ दाननायनि जाहोनाव मिथिंगानि ओ बेलेन्सा गैया जालांनो हमदों बेयो मोनसे आबहावानि गुबुंले जायनि जाहोनाव बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव नांगौ समाव अखा मोना। आरो नांगौ समाव ओ अखाया अखाया बांद्राय हायो बा अख खाया उम मबेबा समाव कम गैया जायो बेफोरबायदि थासारिखो जोङो नुनो मोनदों। आरो बे बिफां -लाइफां दांनाय दाननायनि जाहोनावनो जिहेथु अखा हानायनि ओ अखा हानायनि बेलेन्सा गैया जानायनि जाहोनावनो ओ मालाबा समाव दैबानाखो जोङो बांद्राय जानाय नुनो मोनदो आथिखालाव। फारसेथिं आरो आरो सुबुं अनजिमाया मा खाम ओ सुबुंफोरा मा खामगासिनो जिहेतु हो दानि दानि मुगायाव ओ बिगियाना जौगानाय जौगाबोबाय नालाय बिदिनो गिदिर गिदिर दारिमिन कारखाना दारिमिन बानायनायनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गुबले जालांदो बे दारिमिनफोरनिफ्राय ओ दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा बारहावाखौ गुबुले खालामदों बे ओ दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि मुवा बेसादफोरा हानि आ हाखौ गुबुले खालामनाय नुनो मोनदो दैखौ गुबुले खालामनाय नुनो मोन्दों गोदो गोदो दारिमिनफोरा गाज्रि मुवा बेसादखौ खायसे दैमा -दैसाफोरनि गेजेराव जोङो गारनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव ओ जायनि जाहोनाव दैयो दैया दैमानि दैफोरा लैथोनि दैफोरखो जोङो गुबुंले जानाय नुनो मोन्दों। आरो जिहेतु सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव सुबुं अनजिमाफोरा सुबुंफोरा ओ गारनाय गाज्रि मुवा बेसादफोरा बांबोदों। जायनि जाहोनाव गाज्रि मुवा ओ मुवा बेसाद बांनायनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गाज्रि आबहावाखौ मैला जाबोनाय नुनो मोन्दों। बेफोरबायदिनो आरो अख्राङाव अख्राङाव गिदि गिदिर ओ सेटेलाइट हगार हरनाय आरो लोगोसेनो अख्रां लामाजों बेरायनाय जेरै इयाल ओ एर'प्लेन ओ बा हेलिप्टार बेफोरो अखाङाव अखां सायाव ओ बारहावाखौ गुबुले खालामनायजों लोगोसे सोदोबखौ गुबुले खालामदों बिनि ओ हेलिकेप्टार गारि मटरनिफ्राय ओंखारबोनाय उखुन्दैफोरा बारहावाखो ओ बारहावाखो गाज्रि खालामदों बिनि उनाव बिनिफ्राय ओंखारनाय साउआ सोदोबा माने सोदोब खौ गुबुले खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो गोबां ओ दानि ओ दानि मुगायाव जोङो आबहावाखो गोदो गोदायनिख्रुइ आगोलनिख्रुइ बांसिन गुबुले जानाय नुनो मोनबोबाय। बिनि मेन ओ जोङो मेन रिजोनखो होननो थाङोबा सुबुं अनजिमा बांनायखौनो बुंनो नांगोन। सुबुं अन्जिमा बा सुबुं सुबुंफोरानो गासैबो ओ गासैबो गासैखौबो जिहेतु दिहुनजोबदों ओ कारहाना दारिमिनफोरखौबो सुबुङानो बानायदो। इयार गारि मटरखौबो सुबुङानो बानायदों। बेनिफ्रायनो जोंनि मिथिंगाया मिथिंगाया माने गाज जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा ओ नोंथाङा एस से बुंनो हागोन नामा? आबहावा मानि थाखाय गाज्रि जायो
औ। त' नोंथाङानो मख'लांजोबखाबाय त' आबहावाया बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायद दिनो माखासे ओंखारनाय कारकाना गोदोर गोदोरफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा धुङा बेजों लोगोसे जों गारि मटर जोङो सानफ्रोमबो हों गो दोंगो नोगोराव बा लामाफोराव जों सालायनायफोरखौ नुनो मोनसै बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय दुङा ओ बा सुबुं अनजिमानि मैगं थाइगं बायनो थांनायाव जोङो जिहेतु मना लांफायालासिनो जोङो प्लास्टिफोर फ्लास्टिक फोराव मैगं थाइगंखौ लानानै फैयो बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो सावगारना गारो बे प्लास्टिकनि सावनायनि जाय ओंखारलांनाय धुङा आरो माखासे जोङो जिब फोर बा बायदि मैया जोङो गाज्रि बुस्थु दैमा दैसेायाव सेवनाय मैगं थाइगंफोरखौ दैमा दैसायाव गारह'नाय बेफोरावबो दैनि मैला बा आइरन बेफोरबायदि जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
थ' बेफोरखौ होबथनायनि माबा मोनसे खाबु दङ होनना बुङोब्ला माने जोङो सुबुं अनजिमायानो गोदोयो जेरैयो बांसिनानो थाबायनानै बा साइकेलजों जोङो जेबो ओ मिथिंगाखौ जेबो माबा औ खहा खालामालासे जोङो जेरै आथिंजों थाबायनानै जोङो गोजान गोजानाव थांनो हायोमोन बा साइकेल सालायनानै जेबो उखुन्दै गैयालासे बा पेट्रल डिजेल बाहायालासे जोङो गावनि देहायाबो बिदियाव गोग्गो थाबाय। आरो बेजों लोगोसे आबहावायाबो गोग्गो थाबाय औ। बेफोरबायदि जोङो माने ओं माने गोदोनि समा मोजांमोन आरो दा बेफोरखौथ' जोङो बांसिनानो बाहायनायखौ नुनो मोनलानो
ओं साइकेलफोरखौबो जोङो दानि जुगाव नुनो मोनला।
औ औ। बिनिखायनो बेनिखायनो जोङो आबहावाखौ जोङो मोजाङै लाखिनोबा गिबियावनो जोङो बिफां लाइफां दाननायखौ होबथानांगोन आबहावा आबहावानि आबहावानि जोंनि आबहावा आबहावानि गुबले जानायनि बेखौबो जोङो मेन बुंनो हागोन बिफां लाइफां गैयाबानो गासिबो माने ओ मोनसे आबहावानि साइकेला उल्था जायो आरो उल्था जानायखौ जों नुनो मोनो। औ माने बिथिं गेसनि अक्सिजेन अक्सिजेन खमायनायजों लोगोसेनो कार्बन डाइ अक्साइद बांनायजों लोगोसेनो जोंहा सुबुङाबो माने थांना थानायाव एसे ओ थां थांना थानायाव गोब्राब जागोन बेनिखायनो जोङो गि बियावनो बिफां लाइफां गायनांगोन बिफां लाइफांखौ बिनि गारि मथरखौ गारि मथर बाहायनायखौ खमायनांगोन जारिमिन बा बिनि दारिमिन सालायखौ बाहायनायखौ खमायनांगोन बिनि उनाव जो जायफोरा सेवनो थाङा बेफोर मुवा बे बेसादफोरखौ जोङो बाहायनायखौ खमायनांगोन। अब्लासो जों आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनो हागोन आ
नंगौ नोंथाङा ओं थ' जोङो ओं दे होनबा।
दे बुंनायसाय।
अ थ' जोङो माने आं होननो सानदों आरो बेफोरबायदिनो जोङो इस्कुल बा कलेजफोराव जोङो इनभारमेन्टेल दे बा बेफोरबायदि दिनावल' जोङो दंफां लाइफांखौ गायस्लायस्लाय औ बेफोर बिफांखौ गायस्लायस्लाय जों माने उन्दैनिफ्रायनो बयबो गथ'फोरखौ जोङो बिमा बिफा हिसाबै जों बिमा बिफाया फोरोंबोनांगौ बा स्कुल कलेजफोरावबो मास्टारफोरा फोरोंनांगौ आरो जों सप्तायाव बा मासाव खनसे बिफां लाइफांखौ जोङो फांसेबाबो गायनाय बा गावनि जोनोम दिन बा माबा मोनसे जोंना फोरबो फोर जायोबा दंफां गायनाय फांसे दानबा फांनै गायनाय बेफोरबायदि जोङो फोरोङोब्ला खोब माने बेफोरनिफ्राय औ रैखा मोनगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ नंगौ औ औ बेफोरबायदिनो आबहावाया गोबां दा आथिखालाव गोबांनि बे जब आं गाज्रि जालांनाय नुगासिनो
जेरैबायदि आबहावा बे आबहावा गाज्रि जानायनि थाखायनो आथिखाल दुंथायखौबो जोङो बांनाय नुबाय दुंथायाबो आगोलनि बे बाराद्राय जाबाय जायनि जाहोनाव उन समफोराव उन समफोराव लासै अनजिमाफोरा बि दुंथायावनो खाननानै थैलांजोबगोन बायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो
नंगौ आजिखालि गोजां बोथोरानो बारा गोबाव टाइम थाला
बारा गोबाव थाया बेनिखायनो जोङो आबहावा रैखा खालामनो थाखाय गोख्रों राहा लामा लानाया मोजां आरो औ औ दे होमबा नोंथां ओ बेखिनिआवनो दोनथ'नोसै जों ना
औ दे नोंथां दे दे
दे